हेलौ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां आङो नोंथांजों माखासे गोनांथार खोथाफोर सावरायनो सानदों नोंथाङा
औ
नोङो मिथिनाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन नामा दे सावरायदो बिदिबा नोंथां
औ आङो बिदिब्ला अब्ला बेसर आबाद मावनायनि सोमोन्दैसो बुंनोसै बुंनो सानदोंमोन एसे
जोबोद मोजां नोंथां
औ गिबियाव जों बेसर आबाद मावनो थाखाय जोङो मोजां बेसर जोलै एबा बेसर बेगरखौ बासिनानै लानाय जायो। बेसरा मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया बेगर गोमो आरो मोनसेया बेगर गोजा बिनि बेनि उनाव जों बेसर फोगोन हाखौ एबा जायगाखौ साफा खालामना हालेवनानै लानाय जायो। बे आबादखौ मेसेंङाव मावनाय जायो बेसर आबादखौ। बे बेसर आबादखौ बांसिनै बुरजा बिबाङावनो मावनाय जायो। उम जेब्ला हाया हाल एवखांनानै ओ थाग थियारि जायो अब्ला बेसर बेगरखौ मोनसे आइजें जेरै मना खेरखा बायदियाव लानानै सारियाव थाबायनानै ओ आखाइजों बेसर बेगरखौ ओ सारलांनाय जायो। बिनि उनाव ओ सप्तासेनि उनाव बेगरा रज'बोसिगोन बेनि बिफाङा जेब्ला एसे देरो जों बेखौ उम मैद्रु मैगं महरै संनानै जानो हायो।
ओ संनानै जानो हायो आरो गोथाङै बेयो सिफ्लेनानै जानो हायो ओ बुरजा बिबाङाव फैयोब्ला जों बेखौ मैगं महरै फानना रां रांबो आरजिनो हायो बिनि उनाव आरो बे खौ मैगं फानालासे बिफांखौ देरहोयोब्ला बियो उनाव फिथाइ थायो बेखौ जों फिथाइया ओ राजासिम दोननांगौ जायो। बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइया रायो मोनो अ ब्ला बेखौ बिफांखौ फुनाय जायो आरो फुखांनाबो बेखौ राननो थाखाय साननैसो दुब्लियावनो दोननाय जायो आरो बेखौ जमा खालाम खालामनो मोनसे जायगा साफा खालामनाय जायो। उम साननै उनाव जेब्ला जायगाया थियारि जायो अब्ला बेसर फुनायखौ दोनथुम फैनाय जायो आरो मारा होनाय जायो मारा होयोब्ला बेगरा बिफांनिफ्राय गा-गाना आलदा जायो उनाव बिफां जोब बिफां जाबोर बिफां जाबोरखौ ओ बोखारनाय जायो बेनिफ्राय बेसर बेगरखौ बारनि मददजों साफा खालामनाय जायो आरो बेखौ फोराननाय जायो फिथाइखौ जाहाथे बेगरा गाज्रि जाया उनाव बेखौ जों रां आरजिनो थाखाय फाननो हायो जाहाथे न'खर सलायनायाव रांनि गोनांथि जानायखौ ओ सुफुंनो हायो आरो जों बे बेगरखौ बेसर फेरेदग्रा दाजेमाव लांना थाव बरनना लाबोनाय लाबोनो हायो आरो बेखौ जों न'नि बाहायनायनि था खाय दोननो हायो आरो बियो बुरजा ओ बिबांनिब्ला थावखौ फाननाबो रां आरजिनो हायो। गाव दाजेमाव फेरेदना लाबोनाय थावा न'खरनि संनाय खावनायाव बाहायनो मोजां जायो मानो होनोब्ला बेयाव जेबो ओ मिलायदेरनाय थाया हाथाय बाजाराव एबा गब्ला गलाफोरनिफ्राय बायना मोननाय एबा ओ बाना गोबां मिलायदेरनाय थायो बे थावफोरा ओ बेनिफ्राय जोङो न'आव न'आव फेरदनायब्ला जों बेयाव जेबो मिलायदेरनाय मोना आरोना बेयो न'आव सानफ्रामबो बाहायनायनियाव मोजां जायो।
बेनिफ्राय आरो ओ जोङो बेसर आबादखौ जोङो बुदजा बिबाङावनो मावनाय जाखायो मानो होनब्ला बेखौ एसे एनै फैयोब्ला बियो जोंनो बारा खा औम खामानियाव फैया एबा मदद होनाय जाया। जोङो बेखौ ओरैनो न'आव जानो थाखाय बै एसे एनै फोना लानाय जायो न'नि बारिफोराव नाथाय ओरैनोथ' बांसिनैनो बुरजा बिबाङावसो मावनाय जायो आरो बेखौ जोङो बेसर बेगरखौ बारनि मददजों मारै साफा खालामनो हायो होनना बुङोब्ला ओ बेनि बेसर बेगरा गिलिर जायो बेनिफ्राय बे जाबोरफोरा
उम रेजें जायो नालाय बेनिफ्राय जोङो बेयाव फांखानि मददजों बा ओरैनो मिथिंगायारि बारनि मददजों जोङो बेखौ साफा खालामनाय जायो जोङो बेखौ ओ गोजौ ओ आदसा जेरै सान्द्रिफोराव लानानैहाय जों बेखौ गोजौनिफ्राय सालिनाय जायो जेब्ला गोजौनिफ्राय सालियो अब्लाना उम बेयावहाय बेसर बेगरा गिलिर जाबाय नालाय बियो सिदा गाहायाव गोलैयो बिनिफ्राय बे जाबोरफोरा रेजें जानायलाय बिसोरो बारजों बिरखारनानै गोजानाव जानगाराव गोलैहैयो आरो बेनिफ्राय जोङो बेबायदियैनो गासैखोबो साफा खालामनाय जायो। सानदांगा एबा सानद्रिनि मददजों आरो बारनि मददजों। ओ बे गिलि ओमब्लाना जोङो बे ओ जाबोर बिरखारनानै गोजानाव थाहैनायखौ जोङो आलादा साफा खालामनानै दोननो हायो ओरैहाय बेनिफ्राय जोङो गुबुन फारसेथिं ओ बेगरखौ जोङो जमायैनो साफायै आलादा मोननाय जायो आरो। दा आंनि बुंनांगौ खिनिया एसेनोमोन नोंथाङा मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ बुंगोन नोंथां। नोंथांनि फोरमायथिखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो आं दा आंनि बुंनांगौखौ आं फोरमायनो सानबाय आं फाथो आबादनि सोमोन्दै बुंनो सान सानदों।
औ दे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो बांद्राय बेले बेजे गैया नोंथां फाथो आबादखौ ओ मावनो थाखाय हाया समान जायगा जायोब्ला मोजां एबा बांद्राय समान नङाब्लाबो जायो। आरो जिहेथु दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। फाथो आबादखौ बेनि थाखायनो गासैफ्राम हायानो आबादनि बे आबादनि थाखाय साबजाथाव जायो मानो होनोब्ला जिहेथु बे फाथोनो अखा दै आरो सान्दुं बे मोनथामखौबो थोजासे बिबांनि नांगौ जायो जेराव दैज्लां बोथोराव अखायानो हाखायो जिहेथु बेनिखायनो बे फाथो आबादा हा बासि बेबायदि जायो माने बुंनो थाङोब्ला बियो जेरावबो जायो बे फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो हाखौ मोजाङै हालेवनानै लानो नांगोन मोजाङै हालेवबासो बियो ओ आबादा मोजां जानो नागिरो
ओम
बिनि सिगांनो जोङो जोलैखौ सायख'नानै लानो गोनां जायो आथिखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोलैफोर मोनबाय बेफोर जोलैफोरखौ जोङो ओरैबायदिखौ सायख'नो नांगौ जायो बोरोन जोलै जाबनाय एबा हाइब्रिद खालामनाय बे बोरोन जोलै जाबनायाव मोजां जौगा माननि फसल जोलै बेगरखौ जोङो सायख'नानै लानो हायो
औ
जौगाामाननि फसल बेगरा ओरैबायदि जायो नोंथां बिसोरो माखासे बेराम आजारजों बेखौ सौसिलांनो हानाय माखासे गुनफोर थायो आरो बिसोरो गोजौ जायो आरो बिसोरो गिदिरबो जानो हागौ
औ
बेफोरबायादि जायो नों गोथां बे बोरोन जोलै जाबनाय एबा हाइब्रिद खालामनाय जोलैया बेनि थाखायनो बे बोरोन जोलै जाबनाय फसलखौसो जोङो गायनो नांगौ जायो एबा फोनांगौ बेयो ओरैबादि मोनसे आबाद जाय ओ रांखावरि आरजिनायाव मोनसे गेदेद बिफाव दङ। मानो होनोब्ला बेयो एसेबां मानि खस्थ' नङा एबा बेखौ मावनानै जे खहा जागोन बेबादि नुहुरा नोंथां। बेखौ मावनो थाखाय जोङो गलाफोरनिफ्राय फसल बेगर खौ जोङो बायनानै लाबोनांगौ बेनि उनाव बेखौ फोनो हायो सोरबा सोरबा बेखौ दैयाव एसे सोमनानैबो दोनो सोमनायनि उनाव फोयो आरो खायसेया थोंजोङै मोन खानाय हायाव बेखौ फैयो। बिनि उनाव बियो लासै लासै देरखांबोनो लायो। देरखांबोयोब्ला बेखौ जोङो खन्थिफोरजों दांनांगौ जायो। एबा हाग्राखौ सननांगौ जायो।
ओं
बेनि उनाव बेनो ओ बेयो लासै लासै देरखांबोसिगोन। देरखांबोनायनि उनाव बेनो माखासे हासार होयोब्ला साब सिन जाबावो नोंथां हासार होआबाबो आरो बेयो लासैनो देरबोखोनो हायो। जोङो बे फाथो आबादनि थाखाय हाग्राखौ दांनाया जोबोद गोनांथार हाग्राखौ जुदि दाङाब्ला फाथो आबाद मावनायाव बेयो मुलाम्फा जागोनखौ नुहुरा नोंथां। मानो होनोब्ला बे बे फाथोखौ गेसें खालामनानै होथारनांगौ जायो। बेबायदि गेसें खालामनानै होब्लासो थोजासे बिबांनि बार ओ आरो हासारफोरखौ मोनसारनाय जायो बेबादि बिसोरनि गेजेराव लांदां जायगा थानाय बेयो देरनायावबो मोजां जायो। मानो होनोब्ला बिसोरो जुदि रोजा जानानै नांजाब नांजाब थायोब्ला बिसोरनि देरनायाव जोबोद हेंथा मोनो। बेनिखायनो दांनाया जोबोद गोनां बे उनाव बे फाथोआ देरोब्ला बेबायदिनो बेखौ दाननाय जायो। बेखौ खासिफोरजों दाननाय जायो जायखौ ओरै हानानै हानाय बेबायदिनो दाननाय बेबायदि मोनसे फारिखान्थि खालामो। बे फाथो आबादआ मोजां जायो जेराव बि बेहाय अखा आरो सानदुं दुंनाया बारा जायो। अब्ला बे फाथो आबादा मोजाङै जौगासारो बेनि उनाव बे दानखांनाय फाथोखौ बेखौ फुख्रि एबा दैयाव सोमहैयो सोमखांनाय उनाव बेखौ ओ हमनानै लादो से दान नङाबा नैजि सानसोनि उनाव बेयो मोनो मोननायनि उनाव बेखौ ओ बिनि बिगुरखौ खुनाय जायो आरो। बे जायखौ फाथोखौ सुनाय होननानै मिथिनाय जायो।
औ
आरो बेखौ बे सुनाय फाथोखौ ओ सान्दुङाव फोराननाय जायो फोराननानै बेखौ उनाव फानहरनाय जायो नङाबा दोनथुमनाय जायो। दा फाथो आबादा जोबोद मुलाम्फा गोनां मानो होनोब्ला बियो से ओ मनावनो गोबां रां जायो। आरो फालांगियारि हिसाबै जोबोद ओ मुलाम्फा गोनां नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां।
औ औ औ दे गोजोन्थों।